खानादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां दायो मा खालायगासिनो दङ
आं दायो ओरैनोसो दंथ'यो नोंथां
ओरैनोसो दं ना नोंथां
औ नोंथां ओरैनो दं
औ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सानैजों फंनैसो सावरायलायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मा होनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा आंजों बे टपिकनि सायाव दसे सम सावरायलायनो हायोब्ला नोंथांनियाव आं सोंनाय जासिगोन माने नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथाङा सोंनो हागोन
बिदिब्ला जों नोंथाङा ओ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ मा होनो मिथिंगानिफ्राय जों जेबुसथु जायो बा मोनो बेफोर जोंहा जेबो टाइम गैया माब्ला जायो जों जेबो मोनथिया आरो बेसेबां जागोन एसे गोबाव जागोन जों बेखौ मिथिया आरो बेबायदिनो जोंहा बेखौ नोजोर होनानै जोंहा अखाखौबो बुंनो हायो जे अखाया माब्ला हागोन आरो अखाया अखाया माबे टाइमाव हागोन जों बेखौ एगजेक्लि बुंनो हाया आरोना दा जोङो दानि गोदान गोनोखोआरिया जों मा गियानजों जोङो मबिलनि गेजेरजों जोङो बेखौ बा एसे आनदाज मोनो थेवब्लाबो बे गासिबो हानद्रेद पारसेन्ट सियर जाया माने बिदिनो जोङो जेन'बा जोंहा जोंनि समाजाव बा जोंनि थानाय थासारियाव जों बांद्राय अखा मोनोब्ला जोंहा मा मा खहा जायो आरो मा मा मुलाम होफाजायो बे बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंहा गोबांथार अखा हानायनि जाउनावथ' माखासे गोबां खहा आरो गोबां मुलाम्फाबो जायो। खहा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबांथार अखा हायोब्लाथ' जोंहा दैबाना जायो। लोगोसे माखासे गोबांथार खहा खालामो आरो दैबानानि जाउनावनो जोंहा गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव जोंहा दैबाना जानायनि दैबाना जानायावनो जोंहा गोबांथार खहा जायो जेराव दैबाना जायोब्ला जोंहा माखा सासे सोरनिबा सोरनिबा सुबुंनि बि आबाद मावनाय आबादखौनो होन बा हाखौनो होन जोंहा सुस्रांलाङो। बेयाव सासे आबादारि जोंहा बिनि मैगङा गोबां खहा जायो जेराव बे आबादखौ मावनायाव बेहा गोबांथार रां बा रांजों लोगोसे खस्थ' गोबांथार मोनो बेफोरो खहा जायो।
औ औ नंगौ नोंथां
लोगोसे बेहा हा थांजानायावबो गोबांथार खहा जायो जेराव हा होनोबथ' जोंहा मैल' गोबान मोनसे बस्थु नालाय हाया मोनो मोनो थाङै
उम नंगौ नोंथां
बेफोर सुस्रांनायनि दउनाव जोंहा सासे आबादारिया गोबांथार खहा जायो। लोगोसेनो जोंहा दैबाना जायोब्लाथ' जोंहा दाउ अमा मोसौ बोरमा फारसेनिफ्राय सिलिंखार जालांनायखौ जों नुनो मोनो। बुखार बुखार बुखारलांनानै जोंहा गोबांथार खहा जायो। बेयाव बेयावबो जोंहा सासे दाउ अमा बोरमा फिसिग्रा सुबुङा मोनसे आसायैसो बोरमाखौ फिसियो नालाय मोनसे आं बेखौ फाननानै उमुख माबा मोनसे बायगोन बा माबा मोनसे मिजिं लानानैसो दाउ अमा बोरमाखौ फिसियो नालाय बेहा बेफोर दैबानाजों थां थांजाबा गोबांथार खहा जायो बैफोर सिमां मिजिंफोर लानानै सुजुनो सिमांफोरा माने फैमाल जायो। औ लोगोसे जोंहा गोबांथार खहा जायो लोगोसे अखा हानानै लाब जायो होननानै बुङोब्ला मुलाम्फा जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा बन मोनो लोगोसे ना मोनो। ना हासार हासार मोनो फुलुं जायनि थाखाय जोंहा बे फुलुंफोराव जों आबाद आबाद जे जायगायाव फुलुं बुसारहैदों बे जायगायाव आबाद मावोब्ला जोंहा गोबांथार आबाद बा मोजां एबा मोजां आबादखौ मोनो आरो मोजां आबाद मोनो। बेफोरबायदि फुलुंगोनां हायाव मोजां आबाद जायो। लोगोसे जाहा ना लोगोसे जोंहा नाफोर मोनो नाफोर मोननायाव जोंहा बे नाफोरखौ न'आव जानो हायो। न'आव जानायजों लोगोसे जोंहा गोबांथार मोनोब्लाथ' जोंहा हाथाइ बाजारफ्राव फाननानैबो रां मोनो बेफोर रांखौ जोंङो माखासे गुबुन खामानि मोजां खामानियाव जोंहा एसेब्लाबो मदद मोनो बे रांफोरजों। लोगोसे बनफो फैयो बेफ्राव बनावबो जोंहा न'आव ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा बाहायनो हायो। ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा बाहायनाय मोजां जायो। लोगोसे जाहा बे बन बे बनखौनो लोगोसे जोंहा गुबुन हटेल रेस्टुरेन्टफ्राव जोंहा फाननोबो हायो बा गुबुन सोरबा सासे बन गैयै सुबुंनो जोंहा बे बनखौ फाननोबो हायो। फाननानै जोंहा रांबो मोननो हायो बे रांखौनो जोंहा मोजां खामानियाव बाहायनानै गावनि मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो। लोगोसेनो गोबां लोगोसे दिनो गोबांथार अखा हायोब्ला जोंहा गामियारि ओनसोलाव गोबांथार जेंना जेंसि जानायखौबो आं नुहुरो मानो होनोब्ला लामा सामाफोरा गामियारि ओनसोला बारा मोजां जाया गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव हाब्रुफोर जानायखौ नुहुरो। जायनि जाहोनाव गामिनि गामिनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां खहा जायो गामिनि सुबुंफोर लोगोसेयैनो जा फरायसा फरायसुलिफोराबो गोबांथार खहा जायो थांलाय फैलायनि थाखाय गोबांथार जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो जेरै गोबांथार अखा हायोबा हाब्रु जायोथ' बेयाव जा फरायसा फरायसुलिफोरा थांनांगौआ गोबांथार खस्थ' जायो लोगोसेनो गोबांथार अखा हायोब्ला जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरा थांनो गोबां खस्थ' जायो जेराव जोंहा हाब्रु जानायनि जाउनाव थांनो गोबांथार खस्थ' जायो।
उम उम नंगौ नोंथां
लोगोसेयैनो गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव माखासे मुलाम्फाफोरा बेनोबोदि जोंहा माखासे दुब्लिफोराव फोथारफोराव दैनि गोनांथि जायो मैगं गायनो थाखाय बेफोराव जोंहा एसे मैगं गाइनायफोरा मोजां बा मैगं गाइनायाव मोजां जायो अखा हायोब्ला अखानि दै थायोब्ला बेफोराव मैगंफोरा थाजा जायो बा गय बागान गामि ओनसोलावथ' गोबांथार गय बागान दंफां लाइफां बागान थायो बेफोर दंफां लाइफां बागानफोरा मोजां जायो अखा हानायनि जाउनाव थाजानो नोंथांङा नो नों नोंथाङालाय अखा हानायनि जाउनाव माखासे गोबांथार थासारिफोर सोमजियोथ' बेफोर थासारिफोरखौ नोंथांङाबो नोंथांनि मोन्दांथियै फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां आंनि जा इसिबां माने आं थिगौबा आंनि सा आंनाव मोनदांथि दं बेखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन
औ औ दे नोंथां फोरमायदो
औ दा दानि बावैसो नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे जि बाथ्रा बुंलांदों नोंगौ नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बा मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय मोनसे ओ खैफोद बा ओ जेन'बा बे जाथाय जानायाव जोङो मा होनो खैफोदबो जायो बा मुला म्फाबो जायो आरो दा जों बांसिनै नोजोर होनानै नुनो मोनदों जे जोंहा बे बांद्राय अ खा हानायनि जाउनाव जोंहा बांसिनै जोंहा खहाखौसो नुनो मोनो आरो जोंहा बांद्राय अखा हायो होनोब्ला जों मिथिखायो जे जोंहा दैबाना जागोन बांद्राय अखा हायोब्ला जोंहा ओ बान्दो बानलानि दैया देरगोन आरो जोंहा दैबा नाया बान्दो बानला सिफायनानै जोंहा बे दैया माने गामि गफायाव मा मा होनो गामिनि बारि बागान बायदि बायदिखौ बुसावजोबो आरो सासे आबादारिनि बारियाव गायनानै दै दोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बियो ओ बान्दो सिफायना फैनानै मैगं थाइगंखौबो बुस्रावलांजोबो आरो बेफोरबायदिखौ जोङो रोखा रोखायै नुबोगासिनो दंखायो दा दानि बावैसो नोंथाङा बुंलां नाय बायदिनो जोंहा बांद्राय अखा हायोब्ला गामि एरियानि बा गामि जोंहा गामिनि लामा माफोराथ' जिबायदि जोंहा मा हो नो फाखानिथ' जाखायानो बांसिनानो जोंहा हानि लामा जायो जायनि जाउनाव जोंहा बांद्राय अखा हायो ब्ला गोबां हा ब्रु हाला लेथ्रा जायो हाखर दै जोंहा बे लामाजों हान्थिनो गोबां खस्थ' जायो आरो गारि मथर सालायनो गोबां खस्थ'खौ मोनदो आरो बेबायदिनो जोंहा बांद्राय अखा हायोब्ला जों फोथाराव दुब्लि बारियाव गायनानै माखासे मा होनो मैगं थाइगंफोरा नांगौनि बारा दै लोम सावजोबोब्ला। बे मैगं थाइगं आ जोंहा थैयोन आरो खहा जागोन आरो नोंथां दा जों बेफोरबायदि खहा जानायखौ बांसिनै नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोंहा मोजां होननानै बुङोब्ला दहायसो नोंथाङा बुंलांखानाय बिदिनो मा होनो जोंहा मा होनो बान्दो बानलाबा बबावबा दैमा दैसाफोरा माने लोमसावजोबनानै लोमसावनानै जोंहा लांदां फोथाराव बुसाव फैयोब्ला? जोंहा माखासे फलं फोर फैफायो जि फलकफोरा जोंनि आबादफोरखौ। मा होनो जौगा नायाव आबाद थाब जौनायावहाय बार आबादनो हासार महरै होयो आरो बेवहाय जोंहा माखासे मदद मोनो बेफोराव मानो होनोबा सासे आबादारिया हासार होनांगौनि गोनांथि गैलिया जायो बेबायदि जों फलक मोनोब्ला। आबादनि मोननो गोनां हारा बाग आरो जोङो मा होनो बेफोरबायदिनो मुलाम्फाखौ नुयो। मुलाम्फा मा होनो बेबायदि जेन'बा मुलाम्फानि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां खम आरो मुलाम्फाया। बांसिनैबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव गोबां खस्थ' बा खहाखौसो जोङो नुनो मोनो। न बां माने सिलाप जोबोबा मे बयनाबो मोजां जाया होनबा नोंथां बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा।
औ जागोन दे